हेलौ नोंथां अ अ खोनादों
औ
नोंथाङा मा टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदों
ओ आयदायानो जाबाय खौरां बिलाइ आयदानि सायाव सावरायनोसै
औ बिदिब्ला बुंदो नों थाङा एसे बुंग्रोदो
खौरां बिलाइथ जोंनि सानफ्रोमबो गुबुन गुबुन बिथांनिफोर माने जोंनि सानफ्रोमबो सानफ्रोमबो बाहायनाय जायो बिजोंनि गेजेराव खौरां बिलाइ माने मोनसे उ
नोंथां खौरां बिलाइनि मोनसे मोनसे बा मोननै नाम मुं बुंनो हागोन ना
उम
बरबाबो गुबुन लेंगुवेजबाबो जायखिजाया रावबाबो ओरैनो मोननैसो नेम बुंदो
औ खौरां बिलाइथ गुबुन गुबुन माने खौरां बिलाइनि गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन माने महर लायो बेखौ खोन्थानांगौ
औ माने खौरां बिलानि मुं माने
खौरां बिलाइनि मुं जेरै बडलेण्ड बडलेण्ड रादाब बडलेण्ड रादाब बडलेण्ड बुब्लि
औ
दि वाइ थ्रि दि वाइ थ्रि सिक्स फाइभ बिदि गोबां खौरां दङ आरोना खौरांफोरा औ।
दि आसाम ट्रिबियउन।
औ औ बिदिबो गोबां दोङो।
फोरमायना होयो आरो बेयाव।
औ।
खौरां नैहोनानै। बुंबा नोंथाङा मा बुजियो।
खौरां बिलाइ होननानै बुङोबा जों बेखौनो बुजियोदि जों सानफ्रोमबोनि माने खौरां। बे खौरांनिफ्राय ओ जोंनि। खना खनलाया जागाफोराव जानाय जाथायफोरखौ। खो मिथिनो मोनो। बे आग गोबां मिथिनो मोनो आरो जों।
औ माने बे खौरां बिलाइ बा रादाब बिलाइखौ
औ औ खौरां
फोरमायथिनाय जायो। फोरमायथिलाय ओ बुं। थेनाय जायो मा बादि
माने ओ। बे खौरां बिलाइखौ बुंथिनाय माने ओ
नेमखान्थिया माबादि माने जेनेबा हमना ला नोंथां। सिथुडेन्टसफोरनि फरायसाफोरनि थाखाय माने एसे लेदनायानो जा मायबा मोनसे बानायनाय बेयाव रादाब लिरनायनि नेमखान्थि महरै माने जाम बेयाव फायोना बेखौ माने जेबो थिना दोन था
ओ खौरां बिलाइआ ना ओ माने जोंनि आजाद आद आनजादनि समाव फैनाया?
अ' बेफोरबायद दिनो माबादि माने
माने ओ बेयाव उम
फोरमायनो नेम खाान्थिखौ माने बोरै बाहायनाय जायो बेख खौ नेम खान्थि गाय
ओ।
माने नोंथाङा बुजियासै नामा?
ओहो आं बु हमनानै मोनस्लाबासै माने ओ आनजादाव लिरनाया नामा? माने इदि टाइपनि फैयो जि उनाव उम
खौरां बिलाइखौ माबादियै लिरनाय जायो माने फोरमायनाय जायो। हमना ला नोंथां जेरै खौरां बिलाइखौ फोरमायनोबा लिरनो थाखाय गिबिआवनो।
औ
आयदाखौ होबाय मारि सायाव बेखौ होबाय उनाव गाहायाव माने गुबै जाथाय बेखौ माने लिरग्रोबाय आरो लिरग्रोबाय माने बुंथिग्रोबाय । आयदानि सिङाव जाथाया माबादियै मा जादों बेखौ होबाय आरो बेनि उनाव फैबाय बेयाव खालार, खालार आरो सम ।
औ कालार आरो सम बे गोनांथार आरो मा जागायाव जादों, ओमफाय मा मारै जानाय बेफोरखौ सब गासिखौबो लिरजोब नांगोन आरो ना। ओ आरो खौरां बिलाइखौ दिहुननो थाखाय गुबुन गुबुन ओ गुबुन गुबुन मावसुमाफोर नांगौ जायो।
औ बेयाव
औ बेफोरनि औ खौरांगिरि एबार रिपर्ट ओ रिपर्ट दारजों लोगोसे सावगारि सेबखांगिरिफोराबो गुबुन गुबुन जायगानि फ्राय रादाब रादाब बु थुमनानै ओ मावख'वाव हरो । रादाब बिलाइ जों गांसे दिहुननो थाखाय
खौरां मावख'
औ । बे ओ बेफोर रादाबफोरखौनो नायबिजिरनानै गुबुन गुबुन सुजुगिरिफोरा सायख'यो आरो रादाब सुजुयो । आरो बे सुजुनाय खौ फिन गाहाय गिरिया ओ नायफिननानै नायफामनानै होयो माने जादों ना जायाखै नायनानै होयो । बिनिउनाव अ सेब गिरिया सेबखांओ आरो जोंनि गेजेराव खौरां बिलाय रादाब बिलाइआ सफैयो बिदिनो खौरां बिलाइआ औ गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन महरारि जायो आरो ।
सायाव सोनारनानै माने बबावहाय मा समाव माब्ला माबायदियै नुथाय जादों मोजां ना गाज्रि बेफोरखौ माने फोरमायनाय जायो आरोना ।
औ आरो आरो सरासनस्रा खौरां बिलाइ रांखान्थियारि खौरां बिलाइ सावथुननि खौरां बिलाइ गेलेमुनि खौरां बिलाइ फालांगिरि फालांगिनि खौरां बिलाइ बायदि बायदि थायो आरोना । बे बिनिनो सरासनस्रा खौरां बिलाइनि गुबुन गुबुन बिलाइफोराव गुबुन गुबुन आयदानि खौरां थायो जेरै सि सिगांनि बेलायाव गासैनि आयदानि ओ गाहाय गाहाय खौरांफोरा साफायजायो ।
औ
बेनि उनाव आरो बिलाइ लानानै ओ गुबुन गुबुन आयदानि खौरां थायो । जेरै थुनलाइयारि आयदा गेलेनायनि आयदा फोसावनाय आयदा सावथुननि आयदा फालांगि रांखान्थियानि उम
बेयाव माने खौरां बिलाइयाव बा रादाब बिलाइयाव
उम
जेरैबादि माने फोरमायलांनाय जायो बेफोरबायदि एसे फोरमायना होदों नोंथाङाबो। माने जेरै माने जेरै खौरां बिलाइ बा रादाब बिलायाव लिरनाय एबा फोरमाय लांनाय जायो बिदियैनो एसे फोरमायनो हागोनना नोंथाङा?
आं हाया नोंथां नोंनो एसे फोरमायनाहोलाय।
माने बेवहाय दानिसो बुंलांनाय बायदि माने आयदानि सिङाव गुबै जाहोन खालार सम बिदियै बिनि सिङाव आरो माबादिहै बा माबादि नेमखान्थिजों माबादि खान्थिजों लिरलांनायजायो।
नेम खान्थि नेमखान्थिथ ' दङो इयाव
सम होबाय। बिनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनाय थांदो। जि। हमनाला जायगाखौ। जायखिजाया बागानफारा हमबाय बागानफारा जाय गायाव बागानफारानि सकआव माने बे सारियालियाव बे गारिजों बेजों फैनानै। मोखांजों मोखां माने सौग्रावलायनाय। जादोंमोन। बिदियैनो सौग्राव लायनायाव। सासेया जखम गोब्राब जाबाय सासेया मोजाङैनो दं बिदि आरोमाने गिदिद। फोरमायलांनो हागोनना नोंथाङा।
उमहो जों जोंथ खौरां ओह खौरांनि गेजेरजों जोङो मोजां गियाननि बाथ्राबो मोनथिनो मोनथि थानोहायो ना नोंथां उमह। जेरै ओ गेदेर। गेदेर उन्दै लिरगिरिफोरा गाव गावनि लिरबिदां फोसावनो। बो खाबुमोनो गुबुन गुबुन बिथिंनि रोंगौथिगोनां सुबुंफोरनि औ गावसोरखौ दिन्थि
दाखालि बावैसो जानाय बागुरुम। बा। दोहौआ जेरै खौरां बिलाइयाव बाहागो लानो हादों।
औ।
फोरबायदियैनो गोबां हारिमु बा। थुनलाइयारि आयदायाव माने गोबां रादाब बिलाइयाव सेबखांजानाय नुनोमोन मोनो आरो
बिदिनो गोबां दंबावो आरोना जोङो जाय बेयाव रायखांजोबनानै फोरमायजोबनो हाया
बेयाव जों साखाथिनि खौरांखौ मोनथिनो हाबाबो साखाथियाव थानाय गामि ओनस सोल नोगोर ओनसोल बा गुबुन गुबुन जायग जायगायाव जेरै गोजाननि बा खाथिनिबाबो जों मिथ थिनानै मोना नाथाय बिलाइनि गेजेरजों सोरनिबा जौगानाय बा देरहासारनायखौ मोनथिनो मोनो आरो
औ मिथियिफोरखौ मिथि फिनो हायो गोबां रोखोमनि बाद थ्राफोरखो जों
बिलाइ एबा रादाब बिलाइनि गुबै ओंथि बा खामानियानो जादों मोन थियैखौ माने समाजनि गेजेराव खौरांखौ फोरमायना होनि बा अ बिदिनो
औ बिदिनो जों गोबां मोननो हायो आरोना बिनिफ्राय गियानबो मोननो हायो रोंगथ थिबो मोननो हायो मिथियैफोरखौ मिथियोबो
थिखौ मोननो हायो
औ बिदिनो गोबां दोङो ओहम
नोंथाङा दा जिखिनिखौ मोनथिगौमोन
औ-औ आंबो बे जिखिनि रोंगौथ
खौरांगिरिनि बादि एसे रोंगौथिबो गैया नालाय गोबां रोंगौथिबो बो गैया बुजिनोबो हाया एसेबां जाखिनि बुजिनाय एबा रोंनाय बेखिनिखौथ फोरमायबाय नोंथाङा आंबो जाखिनि मिथ थिगौमोन बेखौ बुंना होबाय ओ जोंनिया जाखिनि बुंनो लागामोन बेखिनिखौथ' बुंबाय। दानिया नोंथां
औ समाबोथ' जाबाय औ दे-दे नोंथां।